ह हेल खोनादोंना औ औ खोनादों ओ गिबिनो ओ मोन मोनाबिलिनि थाखाय नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय
औ नोंनिसिमबो दे।
औ औ ओ आं नोंनो फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो माने आबादनि सायाव माखासे सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे।
हेल ओरैनोथ बोथोर लानानै बोथोर औ औ खोनादों।
औ दे औ एसे नांथा नुंथा खोनादों।
दालाय
खोनानाया खोनादों एसे एसे नांथा नोंथा सम सम जादों आरो इदिनो।
औ खोनाबायना?
औ खोनादों।
आबाद मावनायाथ ओ जोंनि समाजाव जेरहायै बाहागो नङा होमबा आबाद मावनानै जों जिउखौ खुंगासिनो दङ होन माने आबाद
औ औ औ नंगौ।
औ औ बे हिसाबै बोथोर लानानै बोथोर ओ बोथोर लाना गुबुन-गुबुन आबाद नाय जायो नङा होमबा
औ औ मावो।
औ दा जेरै दाथ दैज्लां दैज्लां बोथोरावो माइ आ माइ आदजों लोगोसे औ माइ आबादजों लोगोसे फाथ थोफोर मा मावनाय जायो।
ओ
बेनिफ्राय आलदा मावनाय जायो। औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ
खौ बिदि दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि अनगायै मा मा आबाद मावनाय जायो।
ओ जोंनि जायगायावथ' दायो थास' एनिफाय थारुन होनोना थास' होनबा मिथियोना थारुन होनबा मिथियोथाय नोंसोरो औ जोंनिथिं थारुन होनो आरो औ एनिफाय जिं औ एनिफाय जिंखा, बहल, पथल, थाइबें पिन्दि केेरेला
दा बेफोरबायदिखौहाय बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो ओ जोंनि जायगायावहाय
खोनादोंना ओं ओ नोंसिथिथिलाय अ नोसिनिथिलाय मा मा आबाद मावो?
जोंबो नोंथांमोनबायदिनो मावो बेनिफाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जोगोनार बेनिफ्राय थाइबें ओ बिनिफ्राय खेरेला ओ खांख्रिखला औ औ खुमराफोरबो गायो बेफोरखौ मावनाय जायो आरो बेनिफ्राय उम गोदो आरो दा आथिखालाव आबाद मावनाया गोबां फाराग नुनो मोनबाय नङा होमबा?
औ नुनो मोनो औ
औ गोदो हायोमोन
ओं
मोसौजों बा नांगोलजो लायोमोन नङा होमबा आरो गोजाम खान बिजों बा दो दाब्ला आबाद मावनानै खहा माने उम खस्थ खालामसेयावबो एसेल फसल बा एसेल फिथाइ मोननो हायोमोन नङा होमबा गोदोहाय उम
औ माने समखौ बांसिन लानाय जाहैयोमोन आरो
आगोलावथ नों गोदान मुगाजों गोरोबनानै माने गोदान टेकनलजिजों माने ओ गोदान आयदाजों गोदान आदबजों गोरोबना गोबां गोदान गोदान आबाद मावबाय नङा होमबा आरो बेफोरनि मुलाम्फायाबो बा बेफोरनि फसल बा बिदिनो फिथाइफ्राबो गोबां गोमा होमबा
गोबां मोननो हायो औ
औ बे हिसाबै ओ गोदोनि मावनायनि रुजुनाय
औ
खालनि मावनानै मोननाय ओ फसला ओ गोदोनिया साबसिनमोनना दानिया साबसिनमोन नोंनि ओ नोंनि साननायाव
आंनि साननाय बा आंनि मोनदांथि बायदिबाथ गोदोनियानो मोजांमोन होननानै बुंजायो ओ मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावहाय दोरोङारि खान्थिजोंनो आबादमावनाय जायोमोन बेयावहाय जेब बो रासायनिक मुवा बेफोरबायदि ओ होनायबो जायामोन ओ जोंना जिबारि हासार जेरैहाय जोङो नआवनो जिबारि हासार बा बानायनानै बा मोसौनि ओह गोबोरखि बेफोरजोंनो हासार बानायनानै आबादफ्रावबो होनाय जायोमोन दा बेैफोरबायदियावहाय जोङो माने आबादफोरखौबो मोजांमोननो हानाय जाहैयोमोनआरो आथिखालावथ ओ आबाद फोथारफोरावहाय बेबायदिनो गोबां रासायनिक रासायनारि मुवा मुलिफोर बाहायनाय। नुनो मोन सै। जेरैहाय हाग्रा। थैनाय मुलि। आरो एम फौ जायैनि मुलि। आरो। फिथाइ थाब थायनायनि मुलि। बेफोरबायदि गोबां मुलि। बाहायनाय नुनो मोनसै दा बेबायदियावहाय माने। सिगांनिखौनो मोजां होननानै बुंनो नांगोन आरो।
औ औ थारैनो सैथो माने मुलि होनो होनाय जाया आबादखौ बेमारा सिगाङाव खममोन नङा होमबा।
खममोन औ।
हासारनिफ्राय होन होन मुलियानो। मुलियानो होन माने गासैबो। मुलिजोंनो ओ गोबां बिबांनि दिहुननो नङा होमबा बेनि थाखाय माने आथिखाल मुगायाव माने मानसि सिया बेमार आजार सानाय हुनायावबो बा मेगननि पावार खमायनाय बेफोरो माने ओ जेंना नुजाथिदों नङा होमबा? औ-औ-औ बे हिसाबै नोंनि बायदिब्ला गोदोनि ओ दोरोङारि खान्थिजों आबाद मावनाय ओ यानो साबसिनमोन होननानै नों सानो आरोना?
जेनेबा ओ बे फसलफोरनि बेलायाव होनगोन आं मान सिनि गोहोम खोलैनायनि सायाव खिन्थु गावारि गावारि मुलाम्फानि थाखाय आथिखालनि जा आबाद मावनाय बेयो साबसिन होननानै बुंनो नांगोन आरो मानो होननानै‌ बुङोब्ला जोंनिया खम-खम समनि गेजेरावनो एसेल' हायावनो गोबां फसल दिहुननो हानाय जाबाय जेरैहाय जोङो सिगांनि समावहाय दब्लायसे हाखौ एवनो थाखायबो गोबां सम नांगौ जायोमोन आथिखालाव थ' जोंना ओ ट्रेक्टरफोरजों बेबायदिनो हालेवग्रा मेरला जन्थिफोर ओंखारबाय बेफोरबायदिजोंहाय माने खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां गुवार-गुवार हा एवनो हानायबो जाहैबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंना ओ एसेल' हायावनो ओ बिदिनो रासायनिक मुलि बाहायनानै माने बुरजा बुरजा फसल दिहुनथाइ खालामनो हानाय जाबाय आरो। बे फारसेथिं नायोबा गावा बे मुलाम्फानि थाखाय आथिखालनिखौ साबसिन होननानै बुंनांगोन आरो। खिन्थु बिनि ओ बिजावना जाहैबाय मानसिखौहाय गाज्रि गोहोम खोलैनाय औ बेयो गारजि जाहै बे आरो।
उम फारसेथिं मुलाम्फा फारसेथिं खहा जादों आरो ना।
औ औ।
औ आबादनि बिबांखौ बा आबादनि फसल आबादनि बिथाइखौ नायोबा माने मुलाम्फा जादों खिन्तु खाय-खायसे देहायारिखो नायोबा ओ माखासे रासायनारि हासारजों रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनायखौ नायोब्ला बेयाव खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो। हा
खहा जानाय ओं आरो आथिखालावथ' बांसिन फालांगि बे थांखिजोंनो आबाद मावनाय बादि जेदिं मुलिखौहाय बाहायनाय नुनो मोनजायो आरो।
ओ आथिखाल मुगायाव गोदान आदबजों आबाद मावनाय इ नै ओ गावनि आथिङाव गसंथानो गोबां सुबुङा हाबोदों नङा होमबा?
औ हादों।
औ औ दा बे बेलायाव ओ।
उम
बे रासायनारि मुलिखौ होबथानो बा ओ माखासे ओ नांगौ बारा फावारनि मुलि। बाहायनायाव औ होब होबथानो थाखाय बा माबाफोर नोंथाङा रा
ओ आथिखालनि मुगायावबो जुदि रासायनिक मुवा बाहायालासिनो अर्गेनिक बेबादिनो जिबारि आदबखौहाय बाहायोब्ला जोंनियावहाय गोबां मुलाम हा जागोन बेखौ नुहरो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना थिंगायाव मोन नाय बे मिथिंगानिनो बिफां लाइफां बेफोरजोंनो जोङो ओ एम्फौ जानो हायि आरो हासारफोरखौ बानायनो हायो। बेखायनो माने औ बेबादि आदबखौ बाहोयोब्ला मोजां जागोन आरो। दाथ जेनेबा दिनैहाय औ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै आबादखौ माबायदि मावो ओ बेफोरनिबो सोलोंथाइ होनाय जायो नालाय।
औ औ
खोनादोंना? औ दा बेफोरबायदियावहाय जोङो बिनि फारसे मोजां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बेफोरबायदिखौहाय होबथालांनो हायो आरो रासायनिक मुवा बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो हायो आरो। जेरैहाय बिदिन्थि हिसाबै - बेयावनो उदालगुरियाव थानाय टेनसिं बडसाया बेबोथ जिबारि ओ बेबायदि हासार बाहाय गावनि आबादखौ सामलायदों होननानै बुंनांगोन आरो।
मोजां औ मोजां बिदिन्थि औ
बेफोरनो आरो उम
ओ बिदिब्ला दिनैनि आबादनि सायाव सा
नों-नोंथाङालाय मा बुंनो सानो दा?
खोनादों ना?
अह अह जागोन दे ओं।
औ औ बेखिनियावनो दोन-दोनथ'लायनोसै नामा दिनैनि सावरायनायखौ?
औ औ जागोन दे।